औ।
हेल' औ।
अ उम अ खोनादों खोनादों।
औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नोंथां। नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला औ मा
गावनाव एसे दावराव फैगासिनो नोंथां।
मानो होमबा मा होनो जोंनिया मा होनोे मा होनो गामि हिसाबै माने जों एसे दावराव जाखानानै माने न'नि मानसिफोर दं जिहेथु औ बांद्राय थ' दाव खोनायाखै ना नोंथां?
अ नोंथां खोनायाखै खोनायाखै।
औ होनोमबा जों मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै जों माने सोलोंथाइ जों माने सोलोंथाइखौनो लानानै सावरायनोसै होनबा नोंथां जों। सोलोंथाइ होनना बुङोबा माने जोंनि जोंनि लाइफआव जो गो जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां सोलों थाया उम माहोनो दिनैनि समावहाय माने सोलोंथाइ गैयाबा माने जों मा होनो दावगानो हाया होननानै बुंनो हागोन आरो जों माने गोदोनि समावहाय माने सोलोंथाइ गैयाबाबो माने जोंनि सुबुं माहारिफ्रा माने जिउ खुंबोदोंमोन आरो दिनैनि समावहाय माने सोलोंथाइ गैयि सासे सुबुङा माने जिउ खुंनायाव गोब्राब जायो होननानै बुंनो हायो मने फारफ्रोमबो बिथिङाव माने जों नायनो थाङोब्ला माने सोलोंथाइखौ नांथारगौ होननानै जों बुंनो हायो आरो जों माने सासे आबादारिबाबो माने बे आबादारिनो माने सोलोंथाइ नांगौ होननानै बुंनांगोन आरो माने जों आबाद मावनायाव मा आदब बाहायोब्ला मा मा मा मा मुलिफोर होनो होनांगौ बेफोर खौ मिथियाब्ला माने जोंहा मानि आबादा मोजां माने फिथाइ मोननाय नङा आरो जेनेबा जों आबादाव मोनसे उम मा होनो एम्फौनि मुलि होनो थाखाय बाबोथ' जों माने सिनायनो नांगोन माबे मुलिखौ होयोबा माने फरायनो रोंनांगोन जोङो। जा माने जाय मानसिया मानेजाय आबादारिया फरायनो रोङा बा बिनि सायाव मा होनो आइदिया गैया आयदा गैया बेफोरखौ माने मा होनो आयदाफोर गैयाबा माने माबे मुलिखौ होनो नांगौ बेखौ होनो रोङाबा माने आबादा खहा जागोन होननानैबो जों बुंनो हायो आरो नोंथां माने ओंखायनो जों माने एसे एनैब्ला माने जोंनो सोलोंथाइ खौ नांथारगौ आरो माने जाखिनिखौ माने जों लिरनो फरायनो माने जों बांद्राय गोजौ थाखोनि फरायबा माने सिनायनो फरायनायफोरखौ खौ माने लिरनायफोरखौ सिनायनो थाखाय बेफोरबायदि हानांगोन आरो जों माने आबादारि जानोब्लाबो माबा मोनसे जों फालांगि खालामनोबा माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो नङा होमा नोंथां। बा जेनेबा जों मायबा मोन माबा बेसाद फानबाय बाजारफ्राव जों माने बैफोरनि रांफोरखौ माने हिसाब खालामनो बा मा होनो हिसाब खालामनो रोङाबा माने जों गुबुनजों थगायजागोन। बा जोंहा माने म होने खहा जागोन आरो माने जों जों माने गुबुननिफ्राय बायस'नानै फानोब्लाबोथ' माने जोंहा माने उम बै बिर बायस'नायनि जों मुलाम्फा मोननो थाखायसो माने जों बेफोरबायदि फालांगि खालामो नालाय बेनि थाखायनो माने हिसाब खालामनो रोंनाय जानांगोन आरो नोंथां। आरो जोंहा सोलोंथाइखौ माने जों गोबां गोजौ थाखोआव दावगानाय नुनो मोन्दों। दिनैनि गोदान मुगायाव गोनोखो मुगा होननांसिगोन जोङो माने दानिया माने एसे एनै सोलोंथाइजों माने एसे एनै फरायनायजोंल' जाला आरो माने दानिया माने गोदोनि समावबा मा होनो जों एसे एनै फरायनानैब्लाबो माने साख्रि मोनोमोन गोदोनि समावहाय माने गोदोनि समावहाय जिहेथ थ माने सोलोंथाइ लानाय मानसिफ्रा गोबां खममोन दानिया मा होनो गोबां बिबांनि बांलांनो हमदों जायनि जाउनाव माने जों माने एसे एनै फरायनायजोंल' माने जाया आरो जों मायबा मोनसे साख्रि एबा माबा मोनसे जब लानो थाखायबो माने जोंनो गोजौ सोलोंथाइ नांगौ माने दानिया माने गोजौ इडु-इडुकेसना माने गोजौ हाइ लेभेलनि माने जायना फारसे नना मोजां जायनि जायनि फरायनाया मोजां बैफोरसो माने साख्रि बेफोरखौ मोननो हायो आरो बिनि थाखायनो आं सानो जोंनियाव माने जोंनि जिउआवहाय माने इडुकेसन बा सोलोंथाइया गोनां होननानै आं सानो नोंथां नोंथाङा बे सोलों थाइनि बागै मा बुंनो सानो नोंथाङा एसे फोरमायना होदों।
जोंथ' सोलोंथ नङा होनोमबा नोंथां।
औ औ नंगौ। औ
नंगौ दानि मुगायाव जेबो मुलाम्फायानो गैला सोलोंथाइ गैयाबा दा
औ
दानि जुगाव मायथाइया जोबबा एसे खम जालांबाबो जोंहा बे थार्ड डिभिसन थांबाबो जोंहा जेबो मुलाम्फा दा बेयो थार दि भिसना दा जोंना जाय स्टार मारि बेफोर जों सब मुलाम्फा जानो हमबाय
औ
मोनसे जब जब नायगिरनो थांनो गोनांबाबो जोङो बे थार्ड डिभिजना जोङो जाबाय नोंथां।
औ नंगौ।
उम बेबायदिनो दा जों सोलोंथाइ सोलोंथाइया दा गोनांथार जानानै फायबायना नोंथां। बयनिबो जिउआव जे जेराव दा रावबो जे फासयना थानाङाथो आरो ना उनाव जे उननि इन फिउसार साराव आरो रावबो इबिबायदि आगोल जिबायदि जे मानसिफोरा सोलोंथाइ गैयालासिनो जे जिउ खुंबोखो जों बेबायदि खुंनो नांथारगौ।
औ
दा नोंथाङा इ दाजिनो दा जि बुंलांबाय बिनि सोलोंथाइ गैयाबा जेबो गैला दानि जुगआव।
औ औ नंगौ नोंथां। माने जों मा होनो सोलोंथाइ गैयाबा माने जों मा होनो गुबुन माने दाबसे जायगानिफ्राय माने गुबुन जायगायाव जों थांनोबो हाया होनना बुंनां मिथिगोन नङा होमबा नोंथां औ। माने जों अबबा मोनसे सिनायि जायगायाव थाङोब्ला माने जों माने सोलोंथाइ गैयाबा माने आन्दायहैयो। इदि होननानै बुंनो हायो आरो जों माने दानियाथ' माने औ दानिया माने जों अबबा मोनसे गोदान सिनायि जायगायाव थाङोब्ला माने दानिया मबेल जिहेतु गोदान मुगानि टेकनिक मा होनो ओंखारदों बेफोराव माने जों सिनायाबाबो माने लकेसन नायनानै गुगोल मेप नायनानै जों थांनो हायो नङा होमबा नोंथां। माने जुदि बैफोर मानिस सासे सुबुङा मानि बेफोरबायदि गुगोल मेप नायनो रोङाबा बा लकेसन बेफोरबायदि पस्टारफोरखौनो फरायनो रोङाबा माने आनदायहैगोन आरो नों माने जों थांलाय फैलाय अबबा ओनसोलाव माने दावबायहैनोबाबो माने जोंहा उसुबिदा जायो होनना बुंनो हायो आरो जों माने सोलोंथाइ गैयाब्ला बिनि थाखाय नो माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो नोंथां। एसे एनैब्लाबो औ जेनेबा होनो जब निसाय जायफ्रा माने खायसेफ्रा माने जब नांथारगौ होननानै फरायो बेफोरो आलादा खोथा। आरो माने जाय माने बेफार फालांगि खालाम बा माबा मोनसे बिजनेस बा मायबा मोनसे आबादफोरखौनो मावना जागोन होननानै थायो नङा होमबा नोंथां माने बैफोरो बैफोर माने सुबुंफ्राबो माने एसे एनै गावनि रोंगौथिनि थाखाय फरायथारनांगौ होननानै आं सानो नोंथां सोलोंथाइ खौ लाथारनांगौ होननानै औ मानो होनब्ला ओं गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो माने सोलोंथाइयानो जोंनो जोंनि थाखाय गोनांथि आरो। औ औ औ जेनेबा जों मा होनो आ-आबाद आबादफोर मावनोबानो बिजनेस मावनोबाबोथ जोंनो माबा मोनसे नांलायबाय रों रोंनांगोन जालायबाय माने मा आयदा बाहायोब्ला मानो मा टेकनिक बाहायोबा जों माने बिजनेसखौ माने गोजौ लेभेलाव लांनो हागोन बेफोरबायदिबो नङा होमबा नोंथां ओं औ आरो नोंथाङा सोलों
नि जगाव औ औ दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाबा मानसिफोरा मिनिनोबो मोनो नङा नोंथां। दायोया जेबो सोलोंथाइ गैया होननानै मिनिनोबो मोना मानसिफोरा खायफा खानि बिदिनो
औ
मा दा सोलोंथाइ दा सो था गावनो थाखायनो जोबोद मोजां नङा होमबा
औ औ
औ बिदिनो औ दा दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबाबो जों सोलोंथाइ सोलों गाव मोनसे रोंगौथि थाबाथाय जोङो जेबो माने गिनो लागा माने बेे सान लागा जेबो फैाया जे बे बिथिं थांगोन बे बिथिं फैोननानै जों मिथिायो नङा होनोमबा नायनानै जाया अबा गुगोल मेपफोराव नायनानै नङा मोनदां ओ बेबायदिनो जे
दा खायफाया बेबायदिनो जे जों गुबुनाव थांनानै जों जों जेबो रोंगौथि गैयालासिनो थांनानै गुबुनाव सोंनायबाबो जों गुबुना मालाबाबो सोरबा मोजांखौ लोगो मोन मोजां खिथाबाय हामाखौ लोगोथाय हामाखौ खिथि हरानो नङामोन नोंथां बेबायदिनो थगायजायो गुबुनजोंबो बे बेनि थाखाय जोंना रोंगौथि एबा सोलोंथाइया जोबोद जोबोद जोबोद माबा
खोना
गोनां गोनां जाना फैबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां जाफ्लेबाय थानाय नुययो नङा होमबा नोंथां माने गुबुन जायगायाव माने जाय माने गुबुनफोरजों माने खामानि मावनो थां थांफायो नङा बेफोरबो खामानि मावनो थाङोना गुबुन हादोरफ्राव गुबुन देश ब्रहाय बिदिनो माने बैफोर सोलोंथाइ गैयि सुबुंफ्रा माने आन्दायनानै माने गुबुन जायगायाव सौहैनाय बेफोरबायदिखौबो जों गोबां माने बेफोरखौ माने जों ससियेल मिडियाफ्रावनो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां माने जों गावनि ससियेल मिडियाफ्राव जों होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइ दङ दानियाथ' माने सोलोंथाइ लानो थाखायबो माने जों माने स्कुल बा कलेजाव थांलनो गोनां जाला दानिया माने मा होने मबाइलफ्रावनो होबाय नङा होमबा नोंथां दानियाथ' मानिे इन्टारनेट मुगा तु माने जों इउ टुबफ्राव फेजबुगफ्राव इफोरबायदि नायनानै जों माने गोबां सोलोंनाय गोबां गियान लानो हायो आरो नोंथाङां
उम।
उम फारफ्रोमबो बिथिङावनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां जानानै फैबाय आरो माने जानो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खाबु होननानै जोङो बुंनो हागोन माने सिगांनि समावथ' बेफोर खाबुफोराबो गैयामोन नङा होनोममोन थां माने गोदोनि समावहायबायदि बेफोरबायदि एनड्रयद मबाइलफोर गैयामोन माने जों सोलोंथाइनि ओ आयदाफोरखौहाय जों माने मबाइल इफोरबायदि मबाइलफ्राव नायनानै सोलोंनो मोनाखैमोन दानिया माने होनो जों स्कुल कलेजफ्राव थांनो हायाबा माने जों अनलाइन क्लास लानानैबाबो जों सोलोंथाइ लानो हानायखौ मोननो हादों आरो औ नोंथाङा आरो मनायबाफोर बुंबावनो सानो नामा नोंथां सोलोंथाइनि बागै
अ नोंथां दााथ' नोंथाङा बुंनो थांबाय जे मबाइलफोरावबो सोलोंथाइ लानो हायो नंगौ जि
औ
जि रोङै दोङो बेफोरखौबो जों मबाइलावबो जोङो सोलोंनो हायो नङा होमा नोंथां? दानि-दानि जुगावथ' दानि जुगावथ' बयबोथ' मानसिया रोंजोबा जोङो गासिबोथ' रों रोंजोबबाय थाया गासिबो जे बिनि थाखायाय खायफा खायफा खानायाथ' बिदिनो रोङिखो जोङो ज जोंङो रोंनाय खालामामना लानो हायो गावनो गाव नङा होमबा नोंथां?
औ-औ नंगौ नोंथां।
दा जोङो बि नेटआव नेटफोरावनो दा जों नायनानै रोंगौथि रोंगोथि जाना थानो हायो।
औ नोंगौ होनोमबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनाय नोंथां ने
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।